औ खोना
औ औ मा खामदों नोंथाङा?
अ दायो ओरैनो दं नोंथां
अ नोंथां आंजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन हागोन
औ माने दायो आं नोंथांनिसिम मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ औ
बे गोदोनिफाय जे आथिखालसिम जोंनि आबहावाया जिहेथु माबायदियै मिथि गाज्रि जाबोनो हमगासिनो मा बिदियानि ओ गेबें जाबो गो माबायदि गेबेंनो हमबोगासिनो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन
औ
ओ ओ दान-दानि थासारिखौ नायोब्ला गोदोनिफ्राय बिराद माने बेलेग जाबाय आरोना नोंथां ओ गोदोनि जुगाव बेबायदि जों ओ एबा गारि मथर जों नुनो मोनलिया उम मोनामोन ओ जानि जुग गाव गोबां बेबायदिनो गारि मथरनि जाहोनायजों गोबां जोंनि बे थासारिया एबा आबहावाया गुबुंले जानो हमदों बेबायदिनो गोब बां माने दंफां -लाइफां दानफायनायनि गेजेरजों गोबां बेबायदिनो जोंनि आबहावा एबा मिथिंगाया गरमनिफ्राय गरम जालांनो हमदों
औ औ
ओ गोदोहाय बेओइदि थासारि गैयामोन गोदोनि दिनावहाय गोबां बेदिनो ओ मोजां जोङो सो बेबायदिनो आबहावाव जों नुनो मोनोमोन दानि थासारिया गोबां माने सोलायनो हमबाय आरो ना बेबायदिनो ओ दायो गरमनिफ्राय गरम जालांगासिनो जोंनि थासारिया एबा जोंनि ओ जायगाफोरा गोबां बेबायदि गुबुंले जानो हमबाय गोदोनिफ्राय लानानै दासिम बेबायदिनो ओ बेबायदिनो गोबां ओ गिदिर गिदिर फेक्ट'रिस एबा बाइक कार बेबायदि बनायनि जाहोनाव गोबां बेबदिनो ओ उखुन्दै गनायजों गोबां जोंनि बे मिथिंगाया एबा आबहावाया माने बांलांनो हमबाय आरोना आरो बेबायदिनो गोबां माने नस्थ' जालांनो हमदों जोंनि बे थासारिया जोंनि जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय गोबां माने खहा जादों आरोना बे आ गुबुंले जोंनि बे थासारि जानायनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा बेबायदिनो ओ बेमार आजार जों जानायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो गोबां दानि सुबुंफ्रा बेबायदि थासारियाव बेबायदिनो गरमनि थाखाय एबा बेबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर फेक्ट'रिसनि थाखाय एबा बेबायदिनो पेट्रल बाइक एबा गोब गोबां माने मानसिनि देहायाव बेबायदिनो बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोनो गोदोनि दिनावहाय जों बेफोरबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनामोन दानि जुगावहाय बेबायदि थासारिया सोलिबोनायखाय गोबां माने गुबुंले जानायखाय जोंनि मानसिफोरा बेबायदिनो गोबावबो जोरलिया गोदोनि मानसिफ्रा बेबायदिनो ओ गोदोहाय बेबायदिनो गोबाव जोरोमोन आरो मोजांबो थायोमोन देहाफोराबो बिदिनो मोजाङै सोलिबोनो हायोमोन दानि सुबुंफोरा बेबायदि दा हालिया आरो जोंनि सुबुंफोरा गोबां बेबायदिनो जोङो ओ थाबैनो बेबायदिनो थैलांनायखौ जों नुनो मोनो गोदोहाय आबै आबौनि आ जेनेरेसोन बेफोरावहाय गोबां माने थासारिफ्रा मोजांखाय बेबायदिनो गोबावजों जोरनायखौ जों नुनो मोनोमोन। एक्स' बोसोरसिम दानि सुबुंफ्रा बेबायदिनो ओ दानि थासारियावहाय जों नुनो बांसिन मोनो बेबायदिनो साथि बोसोरसिमल' जों जोरनायखौ जों नुनो मोनो बा दानि सोलिबाय थानाय थासारियाव गोबां बेबायदिनो जाहोनानो जादों बेबायदिनो जोंनि बे आबहावा एबा जोंनि मिथिंगाखौ जोंखौहाय गुबुं जोंनि बे थासारिखौ जोङो गुबुंले खालामनायखाय जोंनि देहाफोराव गोबां बेबायदिनो गरम जालांनाय आरो एबा जोंखौहाय खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ
आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो दंफां लाइफां बांद्राय गैलिया आरो हाजोफोरावबो बेबायदिनो गोब बां दंफां लाइफां लांफांनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो दंफां ओ मिसिनफोर जों जोङो हाफायलाबायो बेबायदिनो गावनि ओ बा नांगौ खामानिफ्राव जों बाहायनानै बांसिननिफ्राय बांसिन जों ओ दानलांनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि ओ थासारियाव मा सोलिदों सुबुंफोरा बेखौ मिथिनो मोना जोङो बेखौ होबथायोब्ला जोंनि थासारिफ्रा जों मोजां जालांगोन गोदोनि बायदिनो जों जाफिनायख खौ जों नुनो मोनगोन आरो बेबायदिनो जोङो जेसे हायो जोङो दंफां लाइफांखौ जों ओ गायनो नांगोन जों फांसे दानफायोब्ला जों फांबा दसथा बेफोरबायदि जों गायनांगोन अब्लास सो जोंनि थासारिया गोदोनि बायदि जों सोलिफिननो हा गोन आरो मोजाङै ओ संसारखौ जाफिननो हागोन आरो जों मोजां थासारियाव जों दावबायलांनो हागोन बेबायदिनो बेमार आजारनि फ्राय जोङो होमब्लासो जोङो ओ बिदिनो बासिनायखौ जों मोननो हागोन नोंथाङाबो ओ बेबायदि गोदोनिफ्राय लानानै दासिम माबायदि थासारिया एबा माबायदि सोलिगासिनो? माबायदि जोंनि मिथिंगाया गुबुंले जानो हमखो एबा आबहावाया माबायदि गुबुंले जालांनो हमखो आरो मा मा दंफां दानफायनायनि जाहोना जोंनि ओ थासारिखौ माबायदि गरम खालामदों? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां
औ
ओ जिथु नों नोंथां बुंनाय बायदिनो जिहेथु गोदोनि समनिफ्रायनो जिहेथु दंफां दाननायनि जाउनावहाय जोंनि बारहावाया गुबुंले जादों नोंमारगौ जितु जोङो गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन जेरै साखाथि फाखाथि दंफां लाइफांफोर दंमोन बा जोंनि साखाथियावनो अरनबारि दंमोन बेफोर बादि सुबुं अनजिमा बांनाय लो लोगो लोगो जि थु गावनिनो आबाद माव हा बा गावनि थाग्रा बि था खालामनाय थाखाय जोङो बै लाइफांफोरखौ जिहेथु जों दानफायदों दानफायस्रांनानै जों दंफां गायफिनाखै जायनि जाउनाव ला गासैनो जिहेथु दंफांनि अनजिमाया खमायलांनायनि जाउनावहाय जिथु जोंनिया आथिखालाव गाज्रि जालांनो बुंनो हायो।
अनजिमा बां जों बेखौ मिनथिखायो जिथु जायनि जाउनाव जिहेथु लाइफां खमिलांनायनि जाउनाव जोंहा बारहावाया जिहेतु बारमन्दलाव गुबुंले जादों आरो जायनि जाय जोंहा जिहेथु दुंखावनाय जोंहा बे बारा बांबोनो हमदों लासै लासैनो जायनि जाहोनाव जिथु गरम बोथोरावहाय आथिखालाव जोबोद जिथु थानो हालाय जिहेतु गरम जायो आथिखालाव बेथ' आबहावा गाज्रि जानाय लोगोनो जोंनि बालमणन्दलाल' जायाखै जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय हा मन्दलानो हो बा जोङो दैयानो
औ
दैनि जुग
जानखि थासारिया बा दैया जिहेथु जोंहा बांबोबाय थायोब्ला जों ह लानाय
औ
आ।
लासैनो उखुन्दैआ जिथ ला जायनि हानि बिफाङा लासैनो खमिबोनो हमगासिनो बेफोरो सरासनस्रायै गासै बारहावा गेब्रेंनायनि जाउनाव जादों होननानै जों बुंनो हायो आरो आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जिहेथु जोङो गोदोनि स समावहाय जोङो गारि मथरनि बिबांखौ जों बांसिन नुनो मोननाय जायामोन।
औ औ
ओ गारि मथरनि जिथु बिबांखौ बांसिन नुनो मोनबाय बुंनो थाङोबा आथिखालाव बयहाबो जिहेथु नखरावनो गं फाबाबो जिहेथु गारि मथर थाखायो थ' बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेसआ जिहेथु जोंनि बारमडलखौ गेब्रें होदों बे सैथो आरो लोगोसेयैनो जिथु जोंनि साखाथि फाखाथि गोदोनि समाव माखासे दारिमिनफोर गैयामोन कल कारखानाफोर गैयामोन नाथाय आथिखालाव जोङो जिहेथु थेथु बेब फोर दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय जा गुबुंले उखुन्दै आरो जा बे दारिमिननिफ्रायनो ओंखारनाय जा गुबुंले दै जेहेथु लेथ्रा दै बिसोरो जों दै मन्दलखौ आरो जोंनि बारमडलखौ जिहेतु बिसोर गेब्रेंहोगासिनो जायनि जाउनावहाय जोंनि लासै लासैनो जोंनि बारमन्दला गेब्रेंबोनो हमगासिनो आरो जायनि जाउनाव जिहेतु मुलुगनां दुंखावनाया लासै लासै बिनो बांबोगासिनो आरो। जेतु बेफोरनि जाउनावनो जोंनि आबहावाया लास लासै लासैनो गिब्रेंबोगासिनो गिब्रेंबोनो हमगासिनो। आरो गुबुन फारसे जोङो हा जिहेथु जोंनि आबहावानिनो मोनसे बाहाग जिहेथु हा जितु हायाबो जिहेथु लासै लासैनो गेबेंबोनो हमगासिनो जिहेतु गोदोनि समावहाय जिहेथु जोङो हासार होआ ब्लानो जोङो आबाद मावोब्लानो जोंना आबादा जायोमोन खिन्थु आथिखालाव जोङो माखासे ओ आबादनि जिहेथु फिथाइखौहाय दै थाङो थाखाय जोङो माखासे रासायनारि हा हासार होनांगौ जायो। आरो लोगोसेयैनो जोंहा एम्फौ एनला बुथारग्रा बायदिसिना जोङो मुलिफोर सारनांगौ जायो। जायनिफ्राय जोंहा बे हाफोराबो लासै लासैनो गाज्रि जाबोनो माने जोंनि आबहावाया लासैनो गाज्रि जाबोनो हमगासिनो आरो बेफोर जोंनि आबहावाया
हा मन्दलानो जा बा बार मन्दलानो जा बिसोर गासिबो जिहेथु लासै लासैनो गोदान आरो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नंगौ जे गोदोनि समावहाय बे गासैबो सुबुंफ्रानो जौसे बोसोर बा बिनि बांसिन जिउखौ थांनानै थानो हायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनसे द'जि बोसोर बा स्निजिबा बोसोर जों बांसिन बोसोर बैसो जानाय जों सुबुं नुनो मोनला मानो होननानै बुङोब्ला जे बेफोर गासिबो गेब्रेंनायनि जाउनावनो खिन्थु बेफोरो ओ बेमार आजारफ्रा जोंनि देहा सिङाव जिहेथु साग्लोबनो जिहेथु
ओ गोहोम जायनि जाउनावहाय जोंनि ओं जिहेथु सिगांनि बायदि जिहेतु जौसे बोसोर बेफोरबायदि जिहेथु जोहैनो आ माने जोबोद गोब्राब जासै आथिखालाव।
औ
औ दे होमबा नों थां ओ जा जोंहा जिथु समाबो जाबाय। औ।
ओं गोजोनथों नोंथां ओम।